हेलौ नोंथां औ
औ खोनाबायना नोंथां औ खोनादों।
हेलौ,
औ खोनादों नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
औ औ
औ खोनाबायना औ औ दे दे
ओ नोंथाङा औ नोंथांमोननिया माइ गायखांनायफ्रा जाबाय ना?
औ दा दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायखांनाया खायफाया गायखांबाय आरो खायफा दंबावो गायनो एसे माने गायखांफ्रामबायखौनो होनजायो आरो औ आथि माने एबार बे देग्लायनि बोसोराव जोङो माइ गायनायखौहाय एसे साबसिन जानायखौ नुनो मोनदों बेबायदि बिदिहाय आरो बेनिखायनो सोरबा सोरबा गायखांबाय आरो दंबावो बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंजायलै
औ जोंनिथिंजायबो जोंनिथिंजायबो गायगासि सिनो आरो खायफाया गायखांबाय। बोथोर बोथोरजों गोरोबनानैहाय ओ जायनिखि खो बिसोरनिया फ्रायानो जाबायखौनो बुंनांसिगोन आरो ना हाल गाखोबाय बेखौनो बुंनांगोन
औ औ औ माने अखाजोंसो बाथ्राथ' दै नांगौ जायो नालाय अखा हानाय समावनो माने खोथिया फोना लाबाय गायनानै लाबाय आरोना नोंथांबिदिनो नोंथांमोननिथिंजाय मा मा ओ माइ आबाद बा माइ फसलखौ मा माखौ गायनाय जायो ओरैनो?
औ दा ओ जोंनिथिं
उम।
फ्रायानो नै जंगा बन्दु होननाय मोनसे माइ दङ नामा! बियो औ बियो खोब जायोलाय दा बे खोब फाननायखाय बांसिनानो औ माइआ खोब जायो। दा बेखायनो, ओ मानसिफ्रा माने फ्रायानो बिखौ गाययो आरोना थारमाने गावजानो थाखाय हमना ला नों रनजितफोरखौ गायबाय औ गायनो थाखाय नोङो जानो थाखाय रनजितफोरखौ मोजां माइखौ गायना लाबाय बिनि उनाव एक्सट्रा जिथुनिखि बा जेनेबा फाननो गोनां खायफाया फ्रायानो जेनेबा औ रांङारि खामायनो थाखायबो बिदि फाननो गोनां जायो नालाय औ दा बेफोरनि खेथ्र'आव नैबे जंगामुदु होननाय माइखौहाय बिसोरो खेथि खालामो आरोना आरो बेजों लोगोसे दा नै जोंहहा खेथि जोबखांनानै जिहेथु माग गोदान फैगोन मागो दानाव फिथा सावराय जानाय दिन बिनि थाखाय जुथा माइब्रा बेफोरखौबो गायो आरोना
औ एसे एसे गायना लानाय जायो आरोना बेफोरखौबो
औ बेफोरखौबो गायो इसे इसे गावनि थाखाय ओमफ्राय आरो थि बेफोर बायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायो आरोना नोंथां
अ अ अ जोंनिथिंजायैबो बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंनि जैबो रनजितफोरखौहाय बा बायसमुथि होननायबो मुं दंङो नालाय माइयाथ' गोबां मुं गोनां माइफोर दंङ माखासे गोदोथ' जोंङो बिदिनो फुल फाख्रि माइसा माइ गायोब्लाथाय फुल फाख्रि बिदिनो बायस मुथि आयजं माइ मा बेबायदि गोबां माइ गायबोनाय खोनादोंमोन नाथाय बेफोरो बे जोलैफोरा खायफाया गैला ओ जोसा फोरखौबो एसे खम बिबान जों गायनायखौ नुनो मोनो दानिया जोसाफोरखौबो एसे खम गायो आरो माइब्राफोरखौबो एसे खम गायो आरो मा खालि बल' मा गो दानाव जानो थाखायल'सो एसे एसे बायना लानाय जायो आरो गोदो नाथाय माइब्रानो जा बा जोसायानो जा गोबां गोबां गायोमोन आरो गोदोनि दिनाव आबै आबौमोन दिनाव बिसोरोनि माइ गायग्रा हायानो बे आबादजोंनो माइखौनो गायोमोन नालाय बिसोरनि हाफोरा बुरजा बुरजामोन नाथाय ओ दा आथिखालाव मानसिफोरना बेबायदि गायग्रा हाखौ एसे खम खम नुनो मोनो आरो न'आवहाय बोसोरगिदिंनाय जानो थाखायल' गायना लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ माइ आवगोलथ' जोंङो माइ आबाद खालामबोनायखौ माने ओ गिबि बैसागुनि एसे आवगोलाव बा बैसागु समावनो माने फोना दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन नंगौ ना नोंथां? औ फोना दोनोमोन औ फोना दोनो फोना दोननानै बेखौहाय ओ मा होनगोन बेखौ सावन भाद्र'फोर ओ सावनसो दानाव साबुन दानफोराव हानानै न'आव लाबोना बेखौ आरोबाव हवफिननानै गायबावनाय जायो मोन माने खोननै मोनसे जायगानो खोननै माइनि फसंनाय जों जायखौ बुंङो नाराथिलि गायनाय होननानै बुंङोमोन होनबा नोंथां। भाद्र' मासाव लागै गायोमोन नंगौ औ भाद्र' मास नाथाय दानि औ औ औ औ
दा ओ दा दाथ' ओ दानियाथ' नुनोनो थांला ने नोंथां जोंनियावथ' नुनोनो थांला जों ओ खेबसेखौल' गायनाय जोंनि नैबे ओनसोलावथ'
औ फोनानै बेबायदि नारा थिलि खालामनानै गायला आरो भाद्र' मास नङा आसार औ साउन माससिमानो दानिया गायला होननानै बुंजायो आरो बे जेथो आसार ओं बे जेथो आसार थाइमावनो जोबो आमथिनि एसे आवगोल आरो आमथि नि एसे उनावहायनो जोंनि गायनाय फुनायफोरा फ्राय जोबफ्रामो जाहोनो औ जाउना बेनो एसे गायग्रा हाफोरखौ जों एसे एसे एसे गायनायखौसो नुसै आरो बेनि बादैबो जोंहा बे ओ माइ आफाद मावनाय फोथारावनो बायदि मैगं थाइगंफोर दैखांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय नालाय बेनि थाखायनो ओ माइ आबाद खौबो एसे खम खालामो आरो बेबायदि
नंगौ
उम बिदिनो जों बिदि गासैबो औ दे बुं नोंथां
अ माने ओरैबायदि दानि जुग आरो ओ सिगां मोसौ लानानै हालौवोमोन नङा होमबा नोंथां ओ दिनै आरो
उम औ टेक्टरफोरजोंसो हालेवनाय जायो नालाय औ
औ नोंगौ नोंथां दा नैबे खेथिनि सायाव ओ लायरायबाय थानायाव आं मोनसे खोथा गोसोखांदों नों थां गोदान जुगनि खेथि नङा होमबा ओ सिगांओ ओ जेरै- हमनानै ला ओ लक ओ हासार हासार होनना बुङोबा जों गोबोरखिजों ओ जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
नाथाय नैबे जुगाव गोबां गोबोरखि हाजारखौ बाहायनाय नुला नोंसिनि ओनसोलथिं बिनि माबाया
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो आवगोल जोङो आबै आबौमोनखौ बा आइ आफामोनखौ नुयोमोन जे ओ जोंनाव गोबां बुरजा मोसौफोरबो थाखायोमोन नालाय हालेवग्रा मोसौआथ' जोंनियाव न' खरफायाव माने हालिसे हालिनै बेबायदि थायोमोन आगोल मोसौहाय थाखायोमोन जा उनाव जोंना गोबोरखियाबो बुरजा बुरजा जायोमोन आरो फोथारावहाय खादाफोराव बा खादाफोराव दिखांना लांनानै ओ फोथाराव गारना दोनहैनाय एबा दुब्लियाव हासारनि थाखाय आरो ना माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय गारना दोनहैनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो मोसौजों हालेवनायबो गैला आरो मोसौबो बेबायदि हालुवा मोसौबो गैला
हेलौ
हेलौ
औ नोंथां औ खोनाबाय खोनाबाय
औ ओमफ्राय दानि जुगावहाय मोसौजों हालेवलाबो नालाय मोसौखौबो आ हालेवनाय मोसौखौबो एसे फिसिनायखौ खम नुसै जाउनाव जोङो ट्रेक्टरजोंनो गेजेरावनो जोङो खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टरजोंनो एवनानै गायनायखौ नुसै थै नालाय जोंहा हाबु दङ हाबु मोननाय नालाय बिनि थाखायनो ओ जानो हागौ मोसौफोरखौबो फिसिलायाबा मोसौजों
जों नुनो मोनला मोसौखौ जोङो फिसियोब्लाबो दानिया माने बिजनेस मोनसे माबायावसो लायो ओ बेबायदिहाय माने मोसौखौ फिसि फिनानै जोङो फानहरो आरो मोसौ गायफोर थायोब्ला जोङो गाइखेर लोंनो थाखाय या थाबाय ओमफ्राय हालएवनो होननानै बा दुब फोथाराव माइ हाल एवनानै माइ गायनो होननानै मोसौ बलद बा मोसौ हालाय बेबायदि लानायखौ जों नुनो मोनला जाउनाव जोंना गोबोरखि खि हासारखौबो गोबोरखिखौबो जोङो खम मोनो आरो ओं बिनि थाखायनो रासायनारि हासार बायनानै ओ जोङो बायदि ओ मेसिनदोंबो सारग्रा बेफोरबायदि मेसिनजोंनो जोङो माने गायजेननायनिफ्रायनो बे माइ गायजेननाय बेखायनो जोङो हासार सारबोनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय गायखांनायनि उनाव माइआ सोमबोनायनि थाखाय ओ गायनाय खौ जों नुनो मोनो। औ। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो एसे माइ फिथाइ थराइ हांनायावबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो। आरो ओ ओंखारनानै फाय ओ मोननाय समावबो जोङो बेबायदि बायदिसिना एम्फौ थैनाय बायदि दिसिनाफोरनि जोङो होनानायखौबो जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव।
औ-औ नंगौ नोंथां नंगौ। दा ओम दा बुंनो थाङोबा गोबाङानो ओ गोबांनि थाखाय सुबिदा जामोन जादों ओ दा दानि बे गोदान जुगाव नाथाय ओ नोजोर होनो थाङोबा गोबाङानोबो खहा जादों नङा होमबा नोंथां दा खेति थिखांनो थाखाय दानिया माइ हानोबो मेचिनखौ लाबोनायखौ नुनो मोनसै।
औ-औ-औ।
नाथाय ओ औ दा बेफोरनि
आवगोल औ आवगोलथ' ओं जोङो माइखौ गावनो आखाइजों हानानैसो लाबोनांगौमोन नाथाय दाबो दानि जुगाव जोंहा माइ हानो थाख खाय मेचिन दङना जायखौ बुङो हारभेस्टार मेसिन बेखोसो जोङो खम समनि गेजेरावनो हानानै न'आव लाबोनो हायो गासैबो सुबिदाया माने मोनजोबनाय जाबाय आरो दानि जुगाव।
नोंगोनथां नोंथांनिसिमफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां।
गोजोनथों औ।